खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों अब्ला जों मोनसे सावरायना लानोसैलाय नामा?
औ नोंथां सावराय जागोन।
अब्ला जों दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां?
ओम सावरायजागोन नोंथां
औ औ अब्ला गिबियावनो आं बेखेवजेनोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां बेखेवदो
अब्ला आं दखेवजेनोसै
औ
दानाय लुनाय होनोब्ला जों मिथिखायो नङा होमबा बर'नि बर'आ गावनो दानानै लुनानै गानग्रा मोनसे गिदिर हारि होननानै जों मि मिथियो नङा होमबा बर' आइजोफ्रा दिनै गावखौ समायहोनो थाखै गोबां रं बिरं मोजां मोजां दख'ना फालि दानाय लुनायजों लोगोसे गाव गावखौ गाननो समायहोनो थाखाय दिनै गोबां आइजोफ्रानो गोबां खुन्दुंफोरखौ लाबोनानै जि दानानै दख'ना दानानै सादोर फालि दानानै गानो जोमो नङा होमबा बेबायदिनो जोंनि बे गामिथिंजायबो जोंनि बे ओनसोलथिंजायबो आरो ना गोबां फोर गोबां आइजोफोरा जि दायो आरो दाबो ओ दाबो मेसिननि गोबां दख'ना सादेर आरि ओंखारो अब्लाबो गाव गाननो थाखै गामिफ्राव न'फ्राव थानायाव गाननो थाखै गोबां गावनो गावनि आखाइजों जिफोरखौ दख'नाफोरखौ दानाय जायो आरो ना। गरम बोथोरनि समाव गुसु खुन्दुंफोरखौ गुरै खुन्दुंफोरखौ लाबोनानै खुन्दुंखौ थुननानै बिनिफ्राय दानाय जायो आरोना। बेबायदिनो जों जि दानो थाङोबा दिनै उरखानि खुन्दुंनि जि दानो दानो थाङोबा बेखौ दानायनि सिगां माबायदि खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों दिनै खुन्दुंनि माथा खुन्दुंनि दख'ना गानोब्ला बेखौ सिगांग्रो ओ बे ओ मा होनो माइदि होग्रोनाङो जेरै ओ सिगांग्रो दिपसिफ्राव बा माबा मोनसे पाथ्रआव दै होनानै इंखुर बा माइरंफोरखौ होनानै बेखौ गोदौहोनानै बिनिफ्राय गल' गल' खालामनानै बे खुन्दुंखौ बे देपसिनि दैयाव सोमनाय जायो आरोना सोमनानै आखाइजों मोजां नाखौ ननानै बेखौ सान्दुंवाव फोरानो आरो जेब्ला सान्दुङाव फोराननानै बे खुन्दुङा रानो अब्ला बेखौ थुननानै दख'ना सोंनाय जायो आरो ना बे दख'नाखौ सोंनानै दानाय जायो खायसेया जिङावल' ओरैनो माबा बारि होनानै दानाय जायो खायसे आरो आगरफोरबो लानानै दानाय जायो आरो ना दा बे दख'नाया गाननो थाखाय जोबोद मोजां आरो दैज्लां समाव गुसु जायो आरो दख'नाफोरा लिमोनला नङा आरोना खुन्दुंनिखाय बिराद मोजां जायो आरो गाननो बेबायदिनो बे जि दानायाव गोबां गोबां आगजु बा जि दान बा सिगांग्रो सालखुन्था गायग्रोनाङो सालखुन्था गायनायनि उनाव बिनिफ्राय थाथ हाल नाङो बिनि उनाव माखु बबिन बबिन मुस्राफोरजों बबिन सलथाफोरजों जेन जेनथेटेरफोरजों जोङो जिफोरखौ दानो हायो आरो दा जि दानाय दानायनि अनगायै गोबां आगरफोरबो जों एरनो हायो जेरै लाव बेगर मुफुर आफा माख्रि मा होनो दाउराइ मोख्रेब बेबायदिनो गोबां गोबां आगरफोरखौ जों गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो दानानै दानानै गाननो जोमनो हायो आरो दा बर'नि बर' आइजोफोरनि बांसिन मोजां मोननाय गाननाय रं दख'नाफ्रा जादों गोमो आरो सादेर गोजा गस्ला ब्लाउस गोजा बेखौ बांसिन बर' आइजो फ्रा गानो आरोना बेखौ गाननायजों लोगोसे गोबां समायनाबो नुयो आरो ओ बेबायदिनो गोबां बेलेग रंफोरखौबो गाननाय जायो अब्लाबो बांसिन बर' आइजोफोरनि मोजां मोननाय रंफोरा बेफोरनो आरोना ओ बे दानाय लुनाय दानाय लुनाय बिसय आं नोंथांनियाव बेखौनो फोरमायबाय आरो गोबां दायो नै मिसिनजों मिसिनजोंबो गोबां जि दख'नाफोरखौ दानाय जायो अब्लाबो दिनै मेसिनजों दानाय दख'नाया दानायाबो मोजां अब्लाबो गाव गावबो जोङो जोंनिथिंजाय सुबुंफ्रा बांसिन गाव गावनि आखाइजोंबो दानानै गानो आरो दा दा आं नोंथांनियावसो मोनसे सोंनो सानदों दा नोंथांमोननिथिं सिगांनि बायदि जोंनि जोंनि मिथिंनि बा गामसाफोर दानानै गाननाया दाबो दंबावो गैला बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ दा बेबायदि दानाय लु लुनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना दख'ना बेनिफ्राय गामसा बेनिफ्राय आर'नाइ दं आरो जोङो बेफोरखौनो गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननि सिगांनिफ्रायनो जे आखाइजों
औ
दाबोनाय जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोर दाबो दङ ओ खिन्थु
औ औ
बांसिनानो खमायलांबाय आरो दा जेरै ओ ओ समाज बिगियाननि गेजेरजों माखासे मेचिनफोर ओंखारबाय बेफोर मेसिनफोरा से मे सिनफोरजों दायोब्ला बे खम समावनो जायो नालाय बिनि थाखाय बांसिनानो मेसिनजों दानायखौ दानि जुगाव नुनो मोनसै आरो दा एसे बैफोर आखाइजों दानायफ्रा खमायलांबाय गामि ओनसोलफ्राव साफा सानैल' जोङो दानायखौ नुनो मोनसै आरो दा बैबायदि जे दख'ना गामसाखौ दानो थाखाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेनेबा जोंथ' दा बांद्राय नुनो थांला नालाय एसे खमायलांबाय जोंहा नुबोदोंबो नुबोनाया
औ
बेफोरखौ लुनो थाखाय दानो थाखाय ओ माखासे गाबनि गोनांथि जायो जेराव बिनिफ्राय आ खुन्दुंनि गोनांथि जायो ओ हाथाइ बाजाराव खुन्दुंफोर लायनानै आ न'आवनो बे खुन्दुंजोंनो माखासे दंफांफोरजों बानायनाय जे आगजु सि दाग्रा एबा हिसानसालि बेफोराव बे खुन्दुंजों आखाइजों दानाय जायो आरो बेनिफ्राय माखासे आगर एरनो थाखाय जोंहा जेरै हाजो आगर फारौ मेगन आगर बेनिफ्राय बैग्रि बिबार आगर दिंखिया बिबार आगर बेफोरबायदिखौ लानानै माखासे आगर एरनाय जायो आरो बेफोरखौ जों नुबाय बिनिफ्राय आ आर'नाइफोरावबो जोंहा बेबायदिनो माखासे मिथिंगानि समायना नुथायखौ लानानै जेरै हाजो आगर बैफोरबायदिखौनो लानानै आगर एरनाय जायो आरो
औ
जोंहा दख'नाखौ ओ न'आव दानायखौ गानोब्ला गोबावसिन जोरो होननानै जों मिथिबोदों मानोना औ दा बैफोरबायदि जे मेसिनजों दानाय बेफोरबायदिया बांद्राय गोबाव जोरा होननानै मिथिबोदों आरो बेनिफ्राय
ओ-औ
ओ जों आर'नाइ दायोब्ला बे आर'नाइखौ जोंहा माखासे ओ आलासिफोरनो नङाब्ला हाबा हु खाफ्राव मावला मेल मिथिंफ्राव जोङो बे आर'नाइखौ लानाय नुनो मोनो जेराव बे आर'नाइखौ मेल मिथिङाव आ माखासे गिदिर गोलाव सुबुंफोर जेराव जों हांख्रायनानै लिंहरो आ बैफोरबायदि सुबुंफोरनो जोङो बरायनो थाखाय ओमफ्राय जोङो बे आर'नाइजोंनो ओ गिदिर गोलावफोरनि गोदोनायाव जोङो सोनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जायो आरो बेनिफ्राय दा बेबायदिनो दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरखौ जोङो न'आवनो दानानै हाराय बाजाराव फानहैनानै जोङो रांबो आरजिनो हायो
औ
आरो माखासे दख'नाफोर दं जेरै जोङो फुजाफोराव आलदा गानो बेनिफ्राय हाबाफ्राव आलादा गानो बैफोरबायदिबो जोंनि गेजेराव माखासे नेम दं आरो दा बेफोर आरो जोंहा ओ जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बैफोरावबो जोङो माखासे दख'नाखौ जानला मानला जों गानला बाया बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे हारिनि बे सिनायथि महरै जोङो आर'नाइ दख'नाफोर गामसाफोर बेफोरखौ जोङो गुबुनाव गाननानै थाङोब्ला जों गुबुनजोंबो सिनाय जानो मोनो आरो जेरै जों दख'नाफोर गामसाफोर नङाब्ला आर'नाइखौ जोङो लानानै थाङोब्ला बियो बर' सुबुं होननानै जों सिनायजानो मोनो आरो गुबुन हारिजों
नाय औ नंगौ नंगौ औ
जेबो बे बर'फोरनि जे हाबा जानाय बेबायदियाव जोङो दख'नाखौ आलदा गानो जेराव
औ
जोङो माखासे धोरोमनि जे बर'फोरनि गेजेरावनो माखासे ओ जुदा जुदा धोरोम दं बेफोरबायदि माखासे धोरोमफोरावबो जों गाननाय जोमनायफ्रा जुदि जुदा जुदा जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा ओ न'आव थानाय समाव ओरैनो जोङो जायखौ दख'ना बिदन होनो दख'ना गोमो बेखौनो जों गाननानै थानाय जायो आरो दा
औ औ
बैफोरबायदि बे दख'नाफोर बेफोरबायदि दख'नाखौ जोङो गामि ओनसोलाव दानायफोरा गोबां खमायलांगासिनो आरो दा
औ
ओ
आदसा नोंथां
गामि ओनसोलाव थायोब्ला औ नोंथां मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां खोनाफैयासै नोंथां
नोंथांमोननि बेफोरबायदि गस्ला दख'नाफोर दख'ना इन्दिनि बाहायगोन ना बाहाया आरो बेफोरखौ न'आव बायनाय गाननाय जायो बे इन्दिनि गस्ला बे हाब गस्ला गानो नङा हौवाफोरा आरो बेखौ हिन्जावफोरा दख'ना गानो नङा सादोर दख'ना इन्दिनि बेफोरखौ नोंसिनिथिं